खोनादोंना नोंथां?
औ अब्ला नोंथां ओ औ ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना आंनि बुंनाय रावखौ
नोंथां
औ। हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
खोनादोंना आंनि बुंनाय रावखौ?
हेलौ नोंथा
नोंथाङा आंनि बुंनाय रावखौ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ अब्ला नोंथां गिबियावनो जोंहा गोजोन फुंबिलिनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनो बावहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरनाय जाबाय नोंथां।
औ अब्ला नोंथां आं नोंथांनिसिम कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ हागोन हा-हागोन नोंथां।
औ अब्ला आं फोरमायनोसै आरो फोरमायग्रोसै आरोना नोंथां। औ जोंहा जि बेफार फालांगि जि जोंहा बर' आइजो माहारि एबा जोंनि बर' हारिनि जि बयबो जेबा हौवा मोनसे बायदिफोरनि बागै आरोना।
औ नोंथां दे बुं औ।
मिथिखागौ नालाय जोंहा जि आइजो माहारिया गोदोनिफ्रायनो जि दाउ, अमा, बोरमा बायदि फिसिनायाव खोब आखा फाखा एबा मुखुबखामोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ नाथाय जोंहा बे अमा, दाउ, अमा, बोरमाखौ जोंहा गोबाङानो आ-आगोलनि दिनाव जोंहा बांसिनानो जानो थाखायल'सो फिसियोमोन एबा लानाय जायोमोन आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नाथाय दानि आथिखाल मुगायाव जोंहा बिब्दि नंला मानो होनबा जोंहा गोबां रोंमोनथाय एबा गोरों मेलेमजिबि बायदि सुबुं फैबाय एबा जानानै फैबाय आरो ना नोंथां। जायनि जाहोननो जोंहा बिब्दि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय जोंहा गोबां रांबो खामायनो हाया आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिब्दिनो जोंहा आइजो माहारिफोरा न'आव मा से एबा मानो अमा लाना बायदि एबा बोरमा, दाउ, अमा लाना जोंहा बेखौ मोजाङै जोथोन लाना जोंहा फिनाय बेखौ नांगो समाव जोंहा मोजाङै बेसेन एबा दाम होनानै जोंहा बेखौ फाननाय जायो आरोना नोंथां। औ आरो बे फाननाय रांखौ जोंहा दोनफिननानै एबा बे मोननाय रांजोंनो जोंहा आरोबाव गुबुन जुनार एबा फिसि अमाखौनो फानदो एबा बोरमाखौनो फानदोंमोन नालाय नोंथां जोंहा औ जोंहा जेनेबा गिबियाव मानै फान्दोंमोन आरो नोंथां औ बिदिनो जोंहा उननि नेक्स खनसेयाव जोंहा माब्रै एबा माबा बायबाय आरो नोंथां बिब्दिनो जोंहा बिब्दिनो फाननानै मोननाय रांजों जोंहा दोनथुमना बिब्दिनो दावगालांबाय थादों आरो नोंथां गोबाङानो।
औ औ औ नोंगौ नोंथां।
आरो जोंहा आबादनि बेलायावबो गोबां दङ। जेरै जोंहा मैगं आबाद आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
जोंहा मैगं आबादावबो गोबां मोनो जेरै जोंहा बोथोर लायै बोथोर मैगं आबाद मावनाय जायो नालाय नोंथां। औ जोंहा गिबियावनो न'खराव जि दखरसे हायावनो मावनाय मैगंखौ जोंहा हाथाय एबा बाजाराव फानहैग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो
बेनिफ्राय जोङो बे मोननाय रांखौनो जोङो ला फिननानै बेजोंनो आरो जोंहा
औ
जे गुबुन बेफारि एबा बेफा-मैगं बेफारिनिफ्राय जोंहा बायस'फिनो आरोना जायखौ जों फाइखारिबो होनोना नोंथां औ फायखारिबो बुङो औ बिब्दिनो जोंहा गुबुननिफ्राय बायखफिननानै आरो गुबुन सासे जि बे फालांगियारि बिनो गोबां बेसेनाव जोंहा बेखौ फानफिननाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ मुलाम्फा लानाय जायो औ
औ बिब्दिनो जोंहा बिदिनो फानै फानै जोंहा फिसानिफ्राय गोदोर जालाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ आरो जोंहा दोङो जेरै गय आबाद जोंहा गय आबादावबो गोबां मोनो नालाय नोंथां
औ नोंथां औ
जोंहा जेरै जोंहा फ्राइ गैयाबाबो जोंहा न'खरसेयाव दब्लायसे एबा दब्लायनैबाबो गय थायो नालाय नोंगुन दब्राय थायो नालाय नोंथां औ जोंहा आरो बि औ बिब्दिनो जोंहा बे गय बिफांनिफ्रायनो जि मोननाय फिथाइ जायखौ जों गोमोन एबा फोमोन होनानै दोनो नालाय नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ
बे फोमोन होनानै दोननाय जोंहा गय फिथाइखौ जोंहा आरोबाव फिन खेबसेबो जोंहा जावायफिननानै बेबायदिनो जोंहा जि फुलियो ओंखारो नालाय नोंथां बेखौ बेखौ जोङो आरोबाव जे साखाथियाव थानाय एबा गावनिनो हा बेयाव जोंहा फेहेरबावनाय एबा गायनानै गुवार एबा गोजान जायगा बानायबावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
आरो बिदिनो जोहा जे गयखौ सिजोन एबा बोथोर लाना बोथोर गोबां दाम मोनो नालाय नोंथां औ औ बि बिदिनो जोंहाथ' गयआ गोबां बायदि मुयाव बाहायो जेरै जोंहा गय गोमोनबो फानो गोथांबो फानो नालाय नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ
खौ जोंहा सुपारियावबो फानो जाययाव जोंहा किल' अबबा पास्स' सयस' थाखा बायदि मोनो आरो नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ नगौ नोंथां नोंगौ।
बिदिनो जोंहा जे बर' आइजो माहारि बिथांमोनाबो दे बिब्दिनो फिसानिफ्राय ओ जागायजेननाय जोंहा गोदोरा लासै जुदि बिदि थाङै थाङै जोंहा गोबाङानो जोबोद दावगानो हाबाय आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ
बेनो खायफाया जि आं एसे बुं औ औ बुंबावनोसै आरो नोंथां जेरै जोंहा खायफाया जोंहा मैगंखौ गुबुन बेफारि एबा फालांगिनिफ्राय जोंहा बायख'नानै गुबुन जायगा एबा जोंनि जि साखाथिनि जे गुवाहाटि ओनसोल बायदियाव जोंहा लाङो जोंखौ जोंनिफ्राय बायहफिनानै नंगौ ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बिब्दिनो जोंहा जे न'खराव नांगौ जानाय फैसा एबा रांनि गोनांथि बेखौनो बिदि फालांगि मावनानै जों मोननाय मुलाम्फानि रां बिदिनो बिब्दिजोंनो जोंहा सि अ खुंनानै जोंहा जिउ खुंनाय जायो आरो नोंथां औ आरो दि आरो बि रांजोंनो जोंहा आरोबाव मोनसे गुबुन फालांगियारि मावबावनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
अब्ला नोंथां नोंथाङाबो बिब्दिनो फालांगियारिनि बागै जे जौगानायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथां।
औ
औ नोंथां गोदोनिफ्रायनो ओ जोंहा आइजो माहारियानो जा जो जेनेबा ओ बिदिनो हौवा माहारियानो जा जोङो मिथिंगानि सायाव सोनारनानैसो जोङो ओ फालांगिखौ खालामबोदोंमोन आरो दिनैनि बे ओ गोनोखो मुगानि बुब्लियावबो फालांगि बेबादिनो एसे जौगानाय मु जौगानाय। बायदियै जोङो फालांगिखौ मावनाय नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ नोंथां सोलिबोनाय बायदि फालांगि होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो दंफांनिफ्राय बानायनाय बायदिसिना मुवाफोर जेरै ओ नांगोल नांगोल खौ जोङो बिफांनिफ्राय दानख'नानै ओ बेनि उनाव नांगोलनि महर जानायनि उनाव जों बेखौ नोंथां बाजाराव फाननानै बेनिफ्रायबो जोङो ओ मुलाम्फा लानो हायो आरो औ नोंथां औ बिनि उनाव जोङो ओ बिफां लाइफांनिफ्राय बानायनाय जिथु ओ डेक्स बेन्स आरांगा मासि बेफोरखौबो जोङो ओ बानायखांनायनि उनाव बा गावनि आखाइजोंनो बानायनायनि उनाव जोङो बाजाराव हाथायफोराव गलाफोराव फाननानै जोङो गोबां मुलाम्फा लानो हायो आरो बेल' नङा नोंथां ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जे ओ आइजो माहारिनि दानाय लुनाय जोङो आइजो माहारिनि दानाय दानाय लुनाय बुङोब्ला जोंना ओ गिबियावनो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा फ्रायनो गोदोनि मुगायाव जोङो ओ इन्दि एम्फौखौ बा जोङो इन्दि सिफोरखौ जों बांसिन मोनोमोन जों इन्दि एम्फौखौ गिबियावनो जोङो सिखिरिनिफ्राय दिहुननानै जोङो बेखौ मोनसे जियाव सियाव होननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बे बिदैफोरखौ ओ मोनसे लाइफां इन्दि लाइफां बेनिफ्राय जोङो बिसोरो आदार हिसाबै होयो बेखौ ओमफ्राय बेनि उनाव जुदि
औ
मोनसे ओ गो-गोरान बिलाइ बेगराव जों बेखौ फिथोब थोबनो थाखाय दोनो बेनि उनाव ओ औ नोंथां बेनि उनाव जोङो दानसे बा दाननैनि उनाव जोङो बेखौ फिथोबफोरखौ जोङो एम्फौ खौ दिहुननानै बे फिथोबजोंनो जोङो थावख्रि लुनानै जोङो गोदोनि दिनाव ओ जोङो खुन्दुं बानायोमोन। बे खुन्दुंनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा औ मिथिंगायाव मोन नाय बाइदि ओ बिफां लाइ फांनि बिलाइ बेदर बायदिजों जोङो गाबहोनानै बेखौनो जोङो ओ औ नोंथां बायदि रोखोमनि जोङो ओ गाब होनाय जायो नोंथां। ओमफ्राय ना बेखौनो जोङो औ नोंथां बेखौनो जोङो ओ
बिबार बायदिनि रोसिजों आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेफोरजोंनो जोङो हिसानसालियाव खुन्दुंखौ सोंनानै बिदिनो ओ सि दानानै बायदि दख'नायानो जा गामसायानो जा ओ फालिफोरानो जा बे फोरखौ दानानै जोङो बाजाराव फाननानै बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो औ बेबायाददिनो सोलियै सोलियै सोलिनानै दिनैनि ओ बुब्लियाव जोङो जि दानोबो बा सि दानोबो जोङो ओ बायदि रोखोमनि जौगा थाखोनि बा गोनोखो गोनोखो मुगायावबो जोङो ओ जौगानाय थाखोनि मेसिनफोरजों जोङो ओ बर' आइजोफोरखौ सि दानाय नुनो मोनो। आरो बेनिफ्राय जोङो हाथाय बाजाराव फाननायबो नुनो मोनो बे ओ गोनोखो मुगायाव बांसिन रोखोमै बा मा खम समावनो जोङो ओ नोंथां खम समावनो जोङो गोबां रोखोमनि दख'ना आर'नाइ, गामसा बायदिफोरखौ मेसिनजों दाना दिहुननो हायो नालाय नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां मुलाम्फा बा बेखौ फाननानै गोबां रां मोननो हायो आरो नोंथां। औ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबायमोन नोंथां। दिनैनि सावरायनायखौ औ नोंथां बेयो खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे अब्ला नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जाबाय नोंथां औ नोंथां औ नोंथां